अ नोंथां खोनादों
अ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दं नोंथां न'वानो औ नोंथां
अ अ बबे जौबथाङाखै नामा?
मानोना
बेरायनो थाङाखै गामिफोरजा बेलेगाव
बेरायनो थांथ थवाखै थांनायालाय
उम
नोंहालाय
दं ओरैनो आंबो नआवनो ओइ बाइ गामिजा फायदो र नोंथां
अ
ओम
कलेसाव थांआखै?
कलेज माने आं कलेज माबासो फरायो दा
औ
नोंथाङालाय बेसेनसिम फरायनाय जादों?
आं कलेज फरायगासिनो नोंथां।
बेसां? फार्स्ट सेम ना सेकेण्डसेम?
आं सेकेणड सेमआव फरायगासिनो।
अ मोजाङानो होमबा।
औ
ओम ओम
ओमफाय नोंथाङा ओरैनो बेलेग जायगाफोरथिं गिदिंनो थांङाखै नामा? गरम बोथोरनि
दा थांनाय जाथवाखै नोंथां दा दैज्लां बोथोरखाय थांथवाखै ओरैनो माइ साय गायखांबा थांनो हागौ र नोंथां। खोथिया फुनाय आलि दाननाय हालेवनाय बिदियाजाबाय हादोना आं नआव इनिखाइ थांथनो मोनाखै थांथवाखैनो नोंथाङालाइ ओरैनो अबे अबे गिदिंफेरनो मोनफेरदों?
आं दा थांनाया थांदो किनटु दा थवाखै ओरैनो जेरै जेरै बुतान जुखि दारागाव भैरबकुन्द बेफोराव थांफेरबाय आरो नोंथां।
ओहो ओमहो जागाफोरा ओरैनो माबा मा रखम दारागावाव?
दारगावआवलाय जायगायालाय मोजाङानो जेरै दारागाव होनना बुंबाथ मिथिखायो सबबो जेरै पाहार थायो बेयाव अन्था थाय दै बोहैनाय दखान बायदिसिना थायो आरो थांनो हानायबो जायगा दं
बेबायदि थायो आरो
ओ
ओमफ्राय नोंथांमोनथिंलाय दारागावा गोजान ना खाथि
दारागावा बाय मान गोजोन जायोलै नोंथाङा जोंनिफ्राय जों जोंहानिफ्राय थारमाने आंबो थांफेरबाबो खसै ए
औ
मोजां नांङो आरो भुटान स खैनोसै दारागावआव थांनानै
औ
उम
नोंथाङा बैरुबकदयाव थांफेराखै नोंथां
आं थांफैनो मोनाखै लै नोंथां भैरकन्नद
औ बैरुकडनि जागायाबो बेफोरबायना एके सेम उम
आं भैरुबखडवाव थांफेराखै
औ
भुटानसुकियाव थांफेरारबाय
औ
भुतान सौखियावबो पकनिक प्लेसा खाना साना जानाय मोजां दैमा दं पार खाथियावनो दंङ अन्थाइ दं
अ
मोजां नांगोन भुटान सुकियावबो थांनानै
औ
ओरैनो नोंथांमोनजोंलाय दैमा सैमा दंना गैया न खाथियाव
जोंनिथिं दं नोंथां आग्लादिया दैमा होननाय मोनसे दं जोंनिथिं
उम
दैबाना जायो आरो बे दैमानिफ्राय
उम दानो दैबो दै उथिनािगोन नोंथां मोनथिं
दा अखा हाबा जायो नोंथा दा अखा गैथवा नालाय बेनिखायनो दैया उसिबोनो हाथवाथै एह
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां? ओंखाम सोंखाम जाखांबाय नामा नोंथां? ओंखाम जाखांबाय ।
जाथ'आखायनो नोंथां ।
अ
नोंथांआ ओरैनो माबाफोर खामानि मावा नामा एरैनो । कलेज सलेज थाङा होन
आं नोंथां आं दा ओरैनो माने कलेजाव थांलाय फैलाय खालामो इनिफाय खेला गेलेयो आं नोंथां ।
नोंथां
आं फुटबल गेलेयो नोंथां ।
अ फुटबल
अ नोंथां फुटबल गेलेयो दालाय गेलेयोना गैलेया?
जोंबो गेलेयो नोंथां गेलेनायालाय
अ औ नोंथाङालाय बबेबा क्लाबनि जानानै गेलेयो ना मा?
क्लाब माने जोंनि गामियाव मोनसे दोङो क्लाबा बिएस क्लाब होनना बुंनाय ।
औ
इदोनो गेलेयो आरो टारमाने जों
औ
क्लाबनि जाना जोंनि गामिनि मालाय बेलेग बेलेगनि क्लाबाबो लिङो इयाव आरैनो थाङो ओरैनो हायार गेलेनो । जोंनि जोंनि क्लाबनि गेलेनो थाङाबा बेलेग टिमाव हायार लिङो खाथि खालानिफोरा लोगोसे सिनाकिफोरा । नोंथाङालाय? नोंथाङा?
आंबो आं आरो बेलेगनि क्लाबनि जानो नागिरनो थांगोन नोंथां ।
अ ।
ओमफाय नोंथांनि हेब ओ मा होनदों नोंथां?
नोंथांनियाव नोंथांमोननि क्लाब गैया नङा?
जोंनाव क्लाब गैनायालाय गैया नोंथाङा थेव आं बेलेगनि जानानै गेलेनो थाङो आरो ।
अ ।
नोंथांनि फेभरेट जार्सि नाम्बारा बेसेबां नोंथां? नोंथाङा माखौ गानो आरो माबायदि गाननानै मोजां नाङो? खिथानो हागोन नामा?
नोंथां आंथ दा गाननाया ओरैनो खेला सिलायावबा गेलेनोथांबाथाय आं इग्र नाम्बार गाननाय थाङो आरो नोंथां ।
औ ।
नोंथांनायालाय एरैनो?
आंनिया सल्ल नाम्बारलै नोंथां आं बेखौनो हायस्क गा अ बेखौनो हायस गानो आरो। आरो ब्लेक खालार गानो ।
अ अ अ ।
उम । नोंथांनाव फुटबलनिया ओय सोंनो हागोन नामा आङो?
फुटबलनि बागै
औ । जेरै जेरै खेला होनबा नोंथाङाबो थ खेला गेलेयो नालाय
ओम ।
जेरै ओय रेद काटफोरखौ कार्ड येल्ल कार्ड बेफोरखौ माबायदि टाइमाव बाहायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ रेद एल्ल कार्ड जेनबा दा फावल फावल जाबाथाय येल-येल्ल कार्डखौ येल्ल खो आथंफोराव जोना नङाबा नाख्लाया खिथन जेन जेनेबा नाख्लायनानै खोलैबाथाय हलेबा आथेंजों जोख्लायना खोलैबा होन फार्स्ट टाइम' मान एल' काटखौ होनाय जायो दै नोंथां थां इनिफ्राय आरो आरो बिदिनो इ मानसियानो थारमाने आरो बिदि खालामामना खालबा थारमा रेड काट होनाय जायो नोंथां टिमनिफ्राय होमबानिया अंखार तिमनिफ्राय ओंखारनांगौ आरो बियो दा दज इगर' जोननि इगर' दनि जागोन दसजोन गेलेयो आरो होमबाने रेटखाथहोबा अंखारनांगो
अ
आरो जेरै रेफरिबो थायोना जे रेफ्रिया सामलायनांगौ जायो
अ सामलायनांगौ जायो दा मेले रेफारिया सामलायनांगौ बेखौ' जसार' जेनेबा दा अफ साइद जानायखो बिदि बैसखौ नायनांगौ
आरो जेनेबा खैजोन थायो गासै टिमाव खैजोन गेलेयो
उम थिमावथ' एरैनो सल्ल' जन थायो बेनिफ्राय गे गेत गेलेनायाथ' इग्र' जन गेलेनाय थायो किपारजों लाबदो
अ
बिदिनो आरो‌ नोंथां
सोंबावनोसै आं मोनसे कुइसन
दे सों
बे ओ फोरोंगिरि सान फालि फालिनाय जायोना नोंथां कलेज बा स्कुल बायदि बायदिफोराव बै फालिनाय खालारा मामोन नोंथां खिथानो हागोन नामा
बि जाहैबाय उम पास सेप्तेम्बर नोंथां जेनखा दा इस्कुल इस्कु स्कुल कलेजफोर फोरोंगिरिनि सान होनना फालिनाय जायो आरो पास सेप्तेम्बरखौ
औ औ नंगौ नोंथां
उम
बे पास सेप्टेम्बरावनो फोरोंगिरि बा स्कुल गासैखौबो खुलुमनानै बोर लानाय जायो
नोंथां कलेज स्कुल बा अ फैगासिनो उम
उम
थाङालै ओरैनो फिथाइ सामथाइनि माबाया बिथोराव मा फिथाइ सामथाइखौ जानानै बांसिन इन्टारेस्ट नाङो
जेरै फिथाइ सामथाइयाथ बहुत दङ दंनाया
तारमाने नोंथांनिया माबायालै फेभरेट थानदा
आपेल थालिर दे बेनिफाय आंगुर बेफोरखौ जानानै मोजां आरो बेलेगफोरखौबो नाङो थेवबो बे गोबां फेब्रेसिन आरो
फेबेरेदसिन
बायदि बायदिबो फिथाइ सामथाइ बुजियाखै बेफोरनि मादाव बेनो खौ फेभरेट मोनो आरो
उम उम
उम
मोजांआनो
उ नोंथाङालाय जायोना जाया फिथायखौ?
फिथाइ सामथाइ जायो आङो इदिनो आपेलखौ मोजां आंगुरखौ मोजां नाङो ओमफाय आरो खान खान्थालखौ मोजां नाङो आनथालखौ सान आव मादा जाना लाब आरो हराव थानो हाया जागोन गरम ओमफ्राय आरो माबाव मोजां नाङो उम आनारस रैमालि मोजां नाङो गरम बो थोराव माबाखौ मोजां नाङो तरमुस
अ अ
बि हिसाबै जाना मोजां नाङो आरो नोंथां।
उम
नोंथाङालाय आरो क्रिकेट क्रिकेटखौ मिथियो ना नोंथां?
क्रिकेटखौ मिथिगौ नोंथां बाहाय बाहाय मिथिगौ गेलेना थाङा थारमाने जोंनिया ओरैनो थांनो होबाय बांलाय ओरैनो गेलेनो थाङो
औ बा बेयाव माबायदि बाहायो माबायदि खेला जायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां खौनो मादिन सुंदो फोरोंनो हागोन नैबो बे थारमाने फुटबलनि सिस्टेमानो आरोना एग्र एग्र'जन प्लेयाराबो बेयावबो
अ अ
लेफारि माबा एम्पायार सासे थाबाय ओमफाय आरो ले लेग एम्पायार होननाय बुङो साइदव थायो बे सासेया बेट बुग्राथिं
औ औ
जायो बेयावबो बिदिनो आरो फुटबलनि र'खमानो आरो बिबो